ओ
नोंथांजों बे समायाव आङो हादाननि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। समथ' दंखायो खोमा आदसा बे समायाव जेनेबा जों हादानि सोमोन्दै रायलायनो हादाना मा बुस तु आरो हादानाव मानसि फोरा मानो थाङो बेफोरनि सोमोन्दैखौ जोङो नायगोन आरो हादाननि मोजां गाज्रि बेनिफ्राय बेफोरखौबो जों नायगोन एसे। सरासनस्राहैै बे सादारन रावआव सादारन बाथ्रायाव बुङोब्ला हादाना मोनसे जाय हाग्रा बंग्रा हाग्रा जायगा रिजार्भ जायग्रा जंगोल फरेस्ट बे जायगा बेखौ मानसिफोरा दाननानै दंफां लाइफांखौ साफ फा खालामनानै बेयाव गावनि गोदान न' बानायो आरो बेयाव रायजो जायो ओ बेबायदिहैनो न'खर दायो आरो बेबायदि हाग्रा सिफायनाय बे हा जिथु गोदान रावबो मानसि थायि हाग्रादों बें बुंफबनानै थानायखौ दाननानै मानसिफ्रा रायजो जाहैनायखौनो हादान होननानै बुंनाय जायो जाय पाहार जिं जानो हागौ मबेबा उम ओम मानसि गैफेरै जानो हागौ बेबायदि गोबां हाग्राजों बुंफबना थानाय अरनबारि बेखौहाय ओम दाननानै दंफांफोरखौ दानजोबनानै हाग्रा बंग्राखौ साफा खालामनानै बेयाव जायफोरहा गामियाव गामि बोरायफोराव हाफोर गैजायि जायो अब्ला बिथांमोना मोनसे गुबुन मोनसे फारसेथिं दावगालाङो बेनो जाबाय हादान आरो बे हादानाव गावनो बेबायदि गावनि गोसो सो बादिहैबो हादानखौ सिफायनानै बे दंफां लाइफां बिफां लाइफांखौ सेफायनानै बेयाव गावनो हा बेबायदि आवग्रिनानै लानोबो हायो आरो बेबादिनो गोबां फरेस्टनि आमोलाव थानायफोरखौबो फरेस्ट फरेस्ट दिडपार्टमेन्ट जिथु ओ मा होनो बे अरनबारिनि जि अरन बिफाननि उम मानसिफोरजोंबो रायलायनानै माब्लाबा समाव बेबायदि हा हादानखौ बानायनानै होयो बेबायदिनो हादानाव गोबां मानसिफोरा थाङो आरो बेबायदिनो गावनि हम्पत तिखौ बारहायनो थाखाय थाहैयो आरो हादानाव गोबां बेबायदिनो मालाबा समाव बेबायदिनो एभेलेबेल मोननाय बेबायदि गासै बुस्थुखौ मोननाय बेबायदि जाहैया मानो होननानै बुङोब्ला बे हादाना गोदान गोसो जायो हाग्रा बंग्रानिफ्राय सिफायनाय जायो हादानाव मानसिफोरनि अबस्थाया बारा मोजां जाया हा-हु थाब्लाबो गोबां हाग्रा बंग्रायाव थानाय जायो लामाफोर मोजां गैया जायो। ओ जानो लोंनो दैफोरनि मोजां मोना जायो आरो बेबायदिनो हादानाव गोबां मानसिफोरा खस्थ' खालामो आरो गावनि जिउनि थाखाय गावनि भबिसतनि थाखाय हा आरजिनो थाखाय ओ बेबायदि खामानिफोरखौ मावो आरो बे बाथ्राखोनो जोङो हादान होननानै बुजिनो हायो आरो दिनै आथिखालायाव हादानाव मानसिफोरा थांनानै बेबायदिनो बागानफोर खुलिहैनायखौ नुनो मोनदों । बागानफोर खुलिनानै बेबायदि थाखा फैसा गोबां आरजिनो हादों आरो जोङो हादाननि माखासे समयसाफोरखौ नायोब्ला मिथिनो हायो हादान जानायलाय गामि बोराइनि गोजाम गोजान जायगा जानायलाय गोबां जों बेबायदि जायगाफ्राव गला दखानफोरनि आंखाल जानायखौ नुनो मोनो जोङो देहा फाहामसालिफोरखौ जों मोननो हाया जायो गोबां गोजौ गोजान जायगा बिथांमोना गोजान जायगा बेबायदिहै गावनि गथ'फोर गावनि बिमा बिफाफोरखौ लोमजायोब्ला लाना फैनो गोनां जायो बेबायदिनो माब्लाबा समाव ओ जलदिहै मामारहै बेबायदि डक्ट क्टर लोगो मोनैयाव बेबायदिनो जिउनि खहाबो जानो गोनां जायो बे हादानाव थानाय मानसिफ्रा आरो बिथांमोना बेबायदिनो हाग्रायाव थानानै हादानाव थानानै दंफांफोरफोरखौ सेफायनानै बेबायदि फाननानै बेबायदि बिथांमोना फैसाबो मोनो बेबायदिनो जायो बेबायदिनो गोबां खामानिफोर बिथांमोना हादानाव बिसोरो ज' ज'यै जमा मोनसे रायजो नांनानै बिथांमोना हादानखौ बानायो आरो बेबायदिनो संसार जायो आरो आं बे स समाव नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो बे हादाननि बिसय आं मिथिनो लुगैबाय नोंथाङा हादानखौ माबायदिहै नोंथांनि नोजोराव माबायदिहै नुदों आरो हादाननि मानसिफोरा माबायदि आरो बे हादाननि बिखय एसे फोर फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन।
ओ नंगौ ओ नोंथाङा बुंलांदों नंगौ आरो नैबे समाव जोङो नाय हा हा ओ‌ बुङो ब्ला हादान होनोब ब्ला हाद दाना मोनसे गोदान जायगा जाय जायगायावहाय रावबो मानसि थाया । बै जागाखौ ओ जि जि जायगाया हाग्रा गुदु जायो बे हाग्रा गुदुखौ दानस्रायनानै बेयावहाय थाहैनायखौनो हादान होननानै बुङो आरो बे हादानावहाय गोबां आबादफोरबो मावनायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय माने मानो होनबा गोदान हाखाइ बेवहाय हायावहाय गोबां नांगौ सर्सफोरा हायावहाय थामोननायखाय ओ बेयावहाय गोबां ओ आबादफोराबो मोजां जायो। जेरैहाय फानलु फानलु बारि आरो मैगं थाइगं बायदिसिना बेसादफोरा गय बिफ फां लाइ फां बिदि बायदिसिना ओ बिफांफोराबो मोजांङै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो हादानावहाय ओ हाग्रा जानायखाय हाग्रा बा हाजो हायाव हा आ हाला खाथियाव थानायखाय बेयावहाय गोबां जिब-जुनारफोरबो नुनो मोनो गोबां हादानाव थानाय मानसिफोरा ओ जिब-जुनार जिब-जुनार ओ मैहुर खालामनानै जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो जों खोनानोबो मोनो । ओ आरो हादानाव हादानावहाय गो ओ डाइरेक्ट बिदि ओ डाइरेक्ट गिदिर गिदिर बिफांफोराहाय एसेबां थाया नाथायबा बिथोरावहाय हाजोआवहाय बा बिफां गिदिर गोिदोरफोरखौ जों नुनो मोनो नाथायब्ला बे हाजो जिं जिङावहाय जोङो बिफां गोदोरफोरखौ नुनो मोना बेवहाय ओ फिसा फिसा बिफांफोरखौ दाननानै ए बा हाग्राफोरखौ साफा खालामनानै बेवहाय गोदोन गोदान बिफां गायनायखौ जोङो नुनो मोनो । नाथाय दिनैनि दिनावब्ला ओ बे हादान सिफायहैनाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा आरो बियो गोदोबो गोरलै नङामोन नाथाय नाथाय दिनैनि मुगाखौ जों नायोब्ला बेफोरो बहुद गोब्राब आरो बेखौहाय जोंनि ओ सोरखार एबा जोंनि गभर्नमेन्टआ बेखौहाय बन्ध' खालामनाया जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला जेब्ला जोङो हादानखौ सेफायबाय थायो गोदान गोदान जायगाफोराव थांबाय थायो बेबायदिनो ओ गोबां अरन अरन ओ जों ओ हाग्राफोरा माने नोस्थो जानायखौ जों नुनो मोनो बेजोंनो लोगोसे गोबां जिब जुनारफोरा थानो ओह थानो थाखै जायगा गैया जायो आरो बिनिखायनो ओह ओह जोंनि मानसि फोरा बेखौ गाव गावनो बुज गिनानै ओइ गावनि बोराय जायगायावनो थानानै बा बे हादान गोदान सिफायनायखौ बन्द' खालामनायखौ आङो साबजायो माने नङाब्ला फैबाय थानाय दिनावहाय आ हाग्रा हाग्रा अरनबारिफोरा जोबस्रांलांनो हमगोन आरो बै समावहाय जिब-जुनारफोराबो खमायलांगोन जो-जोंनि जायगायावहाय जिब-जुनारफोरखौ मोननाय नङा बिनिखायनो बेफोर ओ हादान फैनायखौ ओ आंनि नोजोरहैब्ला बा बे दानि मुगानि मुगाजों जोङो नायोब्ला बेखौहाय थ' खालामनाया जोबोर गोनांथि आ-आरो हादानाव हादानाव गो-गोदोनिफ्राय जों नायोब गोदोनि मानसिफोरा हादान हादानाव थांसिगोन गोजाम जायगानिफ्राय आरो बे जायगाखौ गुबुननो फाननानै आरो गुबुन हादानस गोदान सिफायनायखौ जोङो गोदोनिफ्राय जों नायोब्ला जों बेखौहाय नुबोबाय थागासिनो दङ दा बेनिखायनो नैबे ओ मुगायाव बे हादान सिफायनायखौ ओ बन्द' खालामनायखौ आङो साबजायो आरो बेनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुङोबा बे समाव बुंनो हागोन।
निचछय बे थारैनो सैथो बाथ्रा दिनैयो जोङो माखासे जोंनि ओनसोलावबो ट्राइबेल एन्ड ब्लक एरियायावबो गोबां बिबिदिनो गुबुन बेबायदिनो मानसिफोराबो हादानखौ बेबायदिनो सिफायनानै लानाय जादों आरो बिनि थाखैनो गोबां हाग्रानि जुनारफोरा थानो थाखै जायगा गैया जादों बेनिखायनो मानसिफोरनि जायगायाव फैनानै बिथांमोना बेबायदिहै फैनानै न नखर सिफायलांनाय बेबायदि जाथायफोरखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो जों जेसे हायो ओ जोङो हादान सिफायनायखौ एसे खम खालामाबाबो मोजां जागोन होननानै सानो ओ जुदि हा गैथाराब्ला हा जुदि बेखौ ओह जोङो होबथानोबो हानाय नङा मानो होनोब्ला जोंनो गोदान हा सिफायनायावबो गोनांथि जानो हागौ मानो होनोब्ला सासे मानसिनो संसार जानो थाखै ओ बेबायदिनो बिगासे बिगानै बिदि गोनांथि जाखायो गाव खेथि खालामना जानो थाखै बेनिखाय आं सानदों बेफोरो गासैबो ओह मा होनो ओ ओरैनो नंबां जाबां जायालाफानो दा जाथों खिन्थु नंगौआव नांगौआव बेफोर गासैबो हादानफोर सिफायनायफोरा ओह जायोब्लाबो आं एसेबां जेबो नङा होननानै आं साननआरो बिनि थाखाय सरखाराबो जोंनि ट्राइबेल बेल एन ब्लक जायगायावहाय बेखौ सिकरिति होनो नांगौ किसुमान जायगाफोरखौ नायै नायै नायबिजिर नानै आरो बेखौनो जो दिनै सावरायबाय बे हादाननि से सोमोन्दै हादानखो जों बुजिबाय हादानाव माबायदि संसार जायो मानसिफोरा आरो हादान माखौ बुङो जों बिनि बागै जों रायजलायबाय बेनि थाखायनो नोंथाङा आंनि थाखाय बदि सम होनायनायनि थाखाय नोंथाङा हाजासे हामबाय बे समाव अब्ला जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'सै। होनानै आं सा सानबाय
औ ।